हेलौ आ खोनादों ना नोंथा हेलौ
हेलौ
खोनादों-खोनादों ओ मोजांना खबरा नोंथांना?
अ ओं मोजां नोंथांनालाय?
मोजां-मोजां-मोजां आदसा दिनै एसे आं मोनथिनो मोनदों नोंथाङा अ मोसानायाव आखा फाखा थ' मोसानायनि सायाव एसे माबायदि मोसानायनि जोहै केरियार मोसानायनि जोहैै मा बेनिफिट बेनि सो सायाव एसे आं सोंनो बा रायलायनो सानबाय कनभारसेसन मा बुं नोंथाङा
मोसानायनि सायाव मोसानायाथ' जेनेबा माने फिजिकेल स्ट्रं थायो आरोना मोसानो भा मोसायोबा आरो बायदिसिना मोजांबो जायो मानो होनबा फरायनायजों लोगोसे मोसानायखौबो नांगौ बा गानफोरबो नांगौ
थारैनो ओमफ्राय आंनि सोंलु मोनसे ओ मो-
हे-हेल' ओ औ मा कुइसनमोन?
मोसानायजों माबायदि मोसानाया माबायदि केरियार दानायाव हेफाजाब होयोख एसे मा सानो नोंथाङा
मोसानायजों केरियार दानो हायो मोसानायाथ' जेनेबा जुदि नोङो ओ जुदि डान्स क्लास लायोबा बांसिन इमप्रुभ जायो बेजों लोगोसे नोङो गोजौ लेभेलाव अ जुदि नोङो बेनि इगजाम मोसानायनि इगजाम होलांबाय थायोबा गोजौसिम थाङो जाहाथे बेजोंनो लोगोसे नोङो फिउसाराव फैसा दोनो आरो जुदि नोङो गावनि टेलेन्टखौ जुदि बेलेगना आरो देखायनो हायोबा बेबायदिनो आरो
निस्सय-निस्सय ओमफ्राय ओ मोसानायजों लोगोसे जों नेसनेल इन्टारनेसनेलाव बाहागो लानो हायोबा केरियारखौ एसे मोजाङै खामनो हायो जों नुदो दि बत जोंना बिदिसो दङ जेरै जोंहा मोसाखावरि हिसाबै जोंहा मासुम दङ प्रनिता दङ आरो बिदिनो गोबां गोबां हारिनि जोंहा नलबारि जिल्लानिबो सासे दंमोन आं गोसो खांनो हायाखै दिप-दिपलिना ना दिबलिखा नामा दिपसिखा बि ओ थिगानो दं ओमफ्राय ओ मोसानायखौ जों लांबाय एबारनिया बे खेला धुलाया माबायदि केरियार दानायाव बा स्टाडियाव हेफाजाब होयो बेनि सोमोन्दै मा सानो नोंथाङा?
आंहा खेला दुलायाव एसे उइक स' नोंथाङानो फोरमायदो
आतसा थिगानो दं दा खेला थुलानि बिथिङाव जों बुंनो थाङोबा फरायसाफोरनि जि कनसेन्ट्रेसन गोसो होनो हानाय गोहोखौ अ दि जौगाहोनायाव मैखोम रल लायो बा बिफाव लायो जोंना खेला धुलाया दा नोंथाङाबो एसे नोजोर होनो हायो जे गथ'फोरा फरायनायाव जेसेबां गोसो होयो बेनिख्रै बांसिन खेला दुलायाव गोसो होयो बेनिफ्राय बे हिसाबै माने जोंनि कनसेनट्रेसना फार्स्टावनो बांगोन आरोखि खेला दुलानि जोहै ओमफ्राय बेजों गोसो होनाया नोंना बाङोब्ला नोंना फरायनायाव एसेबाबो मा गोलैयो मोजां गोहोम गोलैगोन आरो लोगोसे जेरै- जेरै- मोसानायजों फिजिकेलि स्ट्रं जायो थिग बिदिनो खेला दुलाजोंबो जोंनि फिजिकेला स्ट्रं जागोन जोंनि ब्रेना इमप्रुभ जागोन मेन्टेलि स्ट्रं जागोन आरो मानसिया एसे मा जायो एसे मानसिफोरजों एदजास्ट जानो हानाय ससियेल जायखौ जों इंराजि- आव ससियेल बे एदजास्ट जानानै केपासिटिया एसेबाबो बारायो आरोखि ओंखायनो जोङो हानायसिम गथ'फोरखौ फरायनायजों लोगोसे खेला धुलायावबो बहुद माने गोसो होना होहोनांगौ आरोखि इखो आं सानो नोंथाङा आंनि बाथ्राया एग्रि नंगोन नङा बुंजागोन।
औ औ येस एग्रि एग्रि
थिगानो न?
फरायनायजों लोगोसे उम खेला दुलाखौबो नांगौ। बांसिन गुन गथ'फ्रानो खेला दुलाथिंबो गोसोयो। खेला दुलाजों लोगोसे फरायनायखौबो नांगौ। आजिखालि फरायनाया मेन फरायबाल'सो जाया फरायनायनि अनगायैब गुबुन गुबुन एक्टिभिटिफोरखौ खालामबाथाय मोजां।
उम उम आजिखालि नोंथाङा मिथिगौ सरकारा आसाम सरकारानो जा भारत सरकारानो जा मा खालामदों फोरोंनाय बा फरायनायफोरखौ मा खालामदों एक्टिभिटि बेस खालामदों बेखौ बयबो मिथिगौ एक्टिभिटि बेस खालामदों नालाय? बे हिसाबै जोङो ओ गेम्स एन्ड स्पर्टसवबो मा जाहैयो इसे ओरैहाय हेल्प जाहैयो आरो माने मदद जायो आरो लोगोसे जोंनि खेला धुलाजों गेलेनानै गावनि लाइफ खौ दानाय गाव माने बिस्स' बिखात जानाय बुहुमदांखा जानाय गोबां उदाहरन दङ जोंहा आं मिथिनायाव सचिन तटेेनडुलकार बिथाङाबो बारा फरायनाय नङा किन्थु दा बेखौ बुहुमानो बुहुमनि मानसिफोरानो मिथिगो थिग बे दिनो गोबां जोंहा प्लेयार दङ बर'फोरनिफ्रायबो जोंहा हलिचरन नार्जारि दङ दुर्गा दास बर' दङ। जोंनि आसामनिफ्राय हिमा दास दङ। बिदिनो गोबां दङ जों बे लेभेलाव लागै थांनो थाखाय जुजिनांगोन बे गोरलैनो फैयाखै बिसोर मेहेनत खालामदों खस्थ' खालामदों। दा बे नट माबाखौ नटिस जोङो गथ'फोरनो होनो हायोबा मोजां आरो दा नोंथाङा बिद दि माबाफोर सानबावो नामा बुंनो हागोन?
गथ'फोरनि था फाय औ औ हेलौ खोनादों नोंथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा थ्राखौनो होनदों। अ आजिख जिखालि बुहुत मेहनत नांगो मेहनत गैयाबा जाया स फरायनाय मान गैद्रायाबाबो बेसिक नलेज होना आजिखालि गासिनावबो थाखायो।
उम
औ
थिगानो इनिफ्राय मोसानायनि खोथा सावरायबाय एबारनिया जोंनि जि न'खर सामलायनाय बिनि सायाव एसे सावरायनां सानबाय न'खरखौ सालायनाया माबायदि सालायमारो एक्सुेलि जोंनि मा होनो गावनि गावनि नांगौखौ रिकुयारमेन्ट माबानानै लोगोसे आरो गुबुनखौबो हेफाजाब होनाय आरो स्कुलाव माने सिलद्रेनफोरखौ फोथायहैनाय एसे खस्थ' बायदि नोजोर होयो थेवबो जे मानसिफोरा जुजिलांगासिनो बिनि सायाव माबायदि सानो नोंथाङा?
ओम ओम न'खर सालायलांनाया गोरलै नङा। आ उम दा। न'खर सालायलांनो थाखाय गाव जाय न'खरनि बिगोमा बे गोख्रों जाग्रोनांगोन गाव गोख्रोंब्लासो गुबुनखौबो सापर्ट खालामनो हागोन हेफाजाब खालामोन
औ।
गासै खामानि बा दायथ'फोरखौ गावनो लायो गावनो न'नि न' न'खरनिफोरखौ नायो। आरो बेजों लोगोसे गावनि गथ' गथायाइ बिसि फिसाइ। गासैबो ज' जारानानै थायो। जाहाथे खौसेथिया थायो।
औ।
नांलाय खमलाय जाया।
औ।
बेफोरनो आरो आजिखालि न'खर सामलायनायाव आगोलनिफोरा फरायनाय गैयाबाबो बिसोरनाव बहुत नलेज दङ। जों नलेज गैया होननो हानाय नङा बिसोर जों दा जेनेरेसनाव जाय फोरा आगान सुरलांबाय थादों बिसोरनि सिगांनि फ्रायनो बिसोरो संसार जाबोनायाव मुखुब माबोरै सालायलांनांगौ माबोरै न' नखर गंसेखौ फसंनांगो। आरो माब्रै गावसोरथ' फरायनो हायाखैबाबो जेनेबा दा दानि जेनेरेसनाव फरायनाया इम्परटेन्ट स' बिसोरो मा खालामो फरायनायखौनो गोनांथि होनना सानो दा गावसोर फरायनो हायाखैबाबो गावनि फिसाफोरफोरखौ बा मोजां जाथो होननानैनो गावसोरो गाव खस्थ' खालामनायबो खालामनानैबाबो गथ'फोरखौ फरायहैयो। बेजों लोगोसे बिसोरो मोजाङैनो
संसार जानो थाखाय न'खरनि गाहाय
गाहाया बहुत दायथ लायो दखाननि फारसे
थिगानो आं गाहाम नांबाय ओमफ्राय आंनाव मोनसे सानखांथि दंङ आं सोंलु सोंला सानफुंनाया जाबाय आं गोदो माबायदिमोन माने आइजो जायोबा नोंङो दानाय लुनाय रों थारनांगौ बे मोनसे आरो नोंङो जुदि हौवा जायो बा जोहोलाव जायो अब्ला नोंङो ओ दुब्लिनि खामानि ओ हेबनाय हनाय आरुं जिरनाय बेफोरखो रोंथारनांगौमोन गोदो खिन्थु आजि कालिनि जुगाव बिबदि बेफोरनि फारसे गोसो होनायखौ जों खम नुदों बहुत नाइनटियाव हानद्रेदआव मथा मथि नाइनटि पारसेन्टआ आजिखालि दानाय लुनाय ओ रोंजोबाबो जानो हागौ आंनि मोनसे माबा बेयो रेसिय' होदो खिन्थु बेयो आंनि नोजोराव मोजांबो बायदि नांङो आरो मालाबा बैया बायदिबो नांङो आं बेनि सायाव खोब प्रब्लेम होला ओ ओ बेखिनि खोथाखो सावरायनानै आं दोननो सानबाय बाखि आसा लाबाय मोजांङै थांथो दिना
औ औ औ दे गोजोन्थों